नोंथां खोनादों दे।
औ खोनादों
औ खोनादों दे।
औ औ औ
औ नोंथांनि बुंनायखौ बारा मोजाङै खोनायाखैमोन नोंथां।
औ औ औ
बुंफिनलाय
ओ नोंथांजों एसे जानाय लोंनायनि बागै सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे।
औ औ नोंथाङा अनला खारै संफेरबाय नामा नोंथां औ अनला खारै मोनथां।
औ संफेरबाय
औ माबायदि सुनाय जायो बेखौ अमा बेदरजों स सङोना ना दाउदेरजों सङो माबायदि संनाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां ओह जोङो गिबियावनो। अनला खारैखौ संनोब्ला माइ रंनि गोनांथि जायो। ओह गिबियावनो जों माइरं खौ दैयाव सोमनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव दसे सम थानानै बेखौ जोङो बो खांना दिंखियाव देनाय जायो। ओह दिंखियाव देखांनाय नि उनाव ओह जोङो अनला खारैखौ गोबां रोखोमै जाजायो खारैबो जाजायो आरो थावैबो जाजायो आरो ओह जोङो खारै जानोब्ला । ओ।
उवालावबो देेजायो नामा? उवाल एबा दिेंखि ना नोंथां?
औ नोंथां। उवालावबो देजायो ओह जोंनि जा आङो उ उवालावबो देजायो ओ जोंनिखो आं उवालखौ देनाय नुवाखै नालाय बेनिखायनो आङो ओ दिंखिखौल' नुदों आरो ओह जोङो आरो। ओ खारै जानोबोल खारैजों जानोब्ला आरो
औ।
ओह खारैनि गोनांथि जायो। ओ बेखौ जोङो थालिर दं फांनिफ्राय बानायनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो अनला खा खारैखौ औवा मेवाइजोंबो जायो आरो। औवा मेवाइजों जोङो जानोब्ला गिबियावनो औवा मेवाइजों जोङो खा खारैजों ओह रहायग्रोनानै लायो आर रो। ओह बेनिफ्राय जोङो बेवहाय अमा बेदर बा नोङो दाउ होनो गोसोब्ला बेखौ जोङो गिबियावनो थावजों एवग्रोना बाय ओ गुबुन दाबोराव बोखांना लानाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला बे अनला ओ मा होनो औवा मेवाया ओ गोदौवो ओ औवा मेवाया गोदौवो अब्ला जोङो बेव भाय जोङो बे ओ देनानै लानाय अन गुन्दैखौ आखाइजों सारनानै बाय बायै सारनानै होनाय जायो आरो ओ औ
होनाय समाव नङा होनाय समाव एरै एरै होनांगोन ना नङाबा बियो गथाखागोन ना नोंथां।
औ होखांनानैबो एरजायो आरो नोङो होनाय समावबो एरजायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो सागंबो साजायो आरो गारबाजोंबो ओ एरजायो सागंबो साजायो ।
औ बेदर होयि सायावनो ना नोंथां ।
औ बेदर होनायनि सिगांनो । बेनि उनाव ओ बेखौ जोङो आरो ओ मोजाङै गोदौ होनाय जायो । ओ बेनि उनाव नोङो गोसो बायदियै अमा होनोना दाउ होनो होजायो आरो बेनि उनाव ओ जानानैथ' मोजाङैनो नाङो नोंथां । ओ बेनि उनाव जोङो बे थ खारैनो जाबाय । आरो थावनि होनोब्ला जोङो थावखौ थाइगिरजों सङो अनला मेखि बुङो बेखौ ओ आरो फोरदैदोजोंबो सङो ना होना लाथाजोंबो सङो आरो ।
औ औ औ
साम'जोंबो सङो । ओ बेनि उनाव बासिगिजोंबो सङो ।
औ औ
बेखिनिखौ म
नोंथां औ औ औ सा-मो-सबायजों सा म'जों माबायदि सङो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे ओ जोङो सबायजों साम'जों जानोब्ला गिबियावनो ओ सबायाइनि गोनांथि थि जायो । ओ सबायखौ खाब फाया न'आवनो गायनानै लायो आरो । आरो खाइफाया बाजारनिफ्राय लानो औ बायनानै बो लायो ।
औ औ
फ्राय जोङो सबायाइखौ सोमग्रोना दोननाय जायो आरो ।
औ औ
सबाया गोरा जायो नालाय बेनिखायनो सोमनाय जायो आरो सानि बिु औ सानि बिगुरनि सानि बिगुरा गोसोम जायो नालाय ओ बे खौ जोङो बो ओ मा होनो गुरै जायोब्ला बे लायो नालाय बेनि थाखाय बिदि आरो बेनि उनाव जोङो औ बेखौ गारजायोबो औ गारजायो बेनि उनाव साम' खौ जोङो अ दैमा बा दुब्लि निफ्रायबो जोङो खौ ओ नि न'आव थानाय जोङो खननानै लायो आरो आरो जायफ्रा गैया बिसोरहा बाजारनिफ्राय फाननाय बायनानै लाबोयो बेनि उनाव जोङो साम' खौ लाबोनानै गिबियावनो सुस्रा ग्रोयो
औ औ बेखौ सोमना दोननांगोन खोमा साननै सानथाम नोंथां?
औ गिबियावनो सुखांनानै जोङो सानसे बा साननै सोमनानै दोनो आरो मैला गनाय बायदि बेनि उनाव जोङो बोखांनानै आरो बाव मोजाङै दैजों सुनाय जायो आरो बेनि गोन्दैखौ मोखाङाव थानाय बेखौ गारनाय जायो आरो उनजा दाननाय जायो आरो एसे एसे बेनि उनाव जोङो आरोबाव सु फिनबावो ओ बेनि उनाव आरो जोङो थावजों साम'खौ जों एवफ्रामग्रोनानै लायो
औ डाइरेक्टलि थाव होयो नामा नोंथां?
दायरेगलि माने?
थाव होग्रोनसो सङो नामा बेखौ नोंथां?
औ थाव जो गिबियावनो थावजों एवफ्राम ग्रोना नै लायो आरो सामखौ बेनि उनाव जोङो सबायजों । संनोब्ला ओ सबायखौ सारायाव होनानै जोङो खारै एसे होनानै रहायग्रोयो । बेनिउ नाव रहायनानै बेवहाय दै होनाय जायो आरो । बेनि उनाव जेब्ला सबाया मोजाङै गुरै जाजोबो । अब्ला जोङो बेयाव आ साम'खौ जा एवनानै लानाय साम बेखौ जोङो होनाय जायो आरो । बेनिफ्राय गोसो बाय दे नङा म स्ला मस्लि धोनिया सामब्राम ओ हाइजें फिसखारि बायदि खौ होजायो आरो नों
औ औ ।
नोंथाङा साम' ओंख्रिजों ओ
औ औ औ संफेरबाय आं संफेरबाय नोंथां ।
औ । नोंथाङा जायोना जाया उम?
सायो।
औ नों थांमोननि ओनसोलाव बे ओ लाथा एम्फौ खौ जायो ना जाया नोंथां?
जायो नों थां जायो ।
माबोरै जायो नोंथाङा
औ जोंनिया बे लाथा एम्फौ खौ ओ जिरनानै बे फिथोब जे बुंङो फिथोब खाग्रोयोना फिथोब खानानैसो बेयो जायो मोदोम खायो बेखौ जिरनानै लाग्रोयो जिरनानै लानानै बेखौ ओ साफायै सुनांगौ बेयाव बे ओ माबा मा होनो दिरुंबायसासे थायो बेयाव नांलानानै थायोना बामलेमा नसिना बेखौ बोखारनाय जायो आरो दैयाव सोमनानै बोखारनानै बेखौ सारायाव होबाय थाव होआलासिनो फार्स्टआव सारायाव होग्रोना लानानै बेखौ एसे एवफ्राम खामफ्रां खामफ्रां खालामनानै उनावहाय थाव होनानै होयो ओमफ्राय संख्रि होबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम सामब्राम गोजा हयथबा सामब्राम गुफुर मस्ला बेबायदि होबा साबसिन जायो आरोना बेबायदिनो एवनाय जायो ओ आरो मोनसे बेलेग माबानाय दोंबावो बेबायदि ओ लाथा एम्फौखौ रुनानै लानाय जायो रुनानै लानानै बेबायदिनो जिरखनाय जायो आरो ना जिरखनानै दावदै बायदि खालामनाय जायो ओ बेखौ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफु फुर बानलु बायदिसिना थावआव बेबायदिनो एवग्रोबाय एवनानै ला था एम्फौखौ होना होबाय आरो रुनानै जिरखनानै लानायखौ अब्लाना साबसिन जायो आरोना गोथा जायो बेयो मोनजाबाय नोंथा ङा बेबायदि हेलौऔ औ औ नोंथांङा ओ बासिखाजोंबो जाफेरबायना बासिखा अनलायाव होनाय बारसिखा औ औ
फेरबाय बासिखाखौ
औ औ औ औ बासिखाखौ माबायदि सायनानै होनाय जायो माने बासिखाखौ मा गारो बेनिफ्राय
औ बासिखाखौ बेनिफ्राय बे ओ उनजा थानाय ओ मा बुंङो बे खो बिथराय बुंङोना बे खौ उनजानि गोखखा जायो बेयो बेखौ जोंङो बेखौ गारनानै ना जोंबो संनानै जायो आरो अनला खारैजोंबो होनानै जायो। आरो बियो । खायफाया रुदुबनानैबो जायो आरो ।
औ औ बेखौ फोराननानै ला नानै संनाया साबसिन ना गोथाङै डाइरेक्टलि संनाया साबसिन जायो नोंथां?
औ बेयो गावबागाव थावनायनि सायाव जायो आरो । मा होनो खायफाया गोथाङै । बो जानानै मोजां मोनो आ रो खायफाया फोराननानै । जानायखौबो मोजां मोनो आरो नोंथां ।
औ
नोंथांमोननि । ओनसोलाव बे ओ नारजि मैगंखौ । जाहैनाय जायोना जाया?
औ जायो जायो नोंथां जानाय जायो बेखौ औ बे नारजि नारजिखौ जोंनिया। ओ नारजि बिलाइखौ थाराखौ गारजोबनांगौ। बे नारजि बिलाइयाव जे थायो थारा बेखौ गारजोबनानै। नै फोरानना फोरानना लानायखौ मोजाङै सानदुङाव फोरानबावनांगौ आरो बे नारजिखौ बिनि उनाव थाराखौ गारजोबखांनायनि उनाव बेयाव दै गोदौबाय थानाय सारायाव जे दै गोदौहोबाय थायो।
औ
ओ बेदर एवफ्रामनानै सारायाव दै गोदौहोबाय थानायाव ओ सान्द्रिजों बेखौ सेफ्लेना होनाय जायो आरो मिहि जायो। सेफ्लेना होनांगौ बेबायदिनो । ओ संख्रि बानलु बायदिसिना। होनानै मस्ला मस्लि होनानै बेखौ खोबहाबना दोननाय जायो आरो बेबायदिनो नारजि ओंख्रिया जायो आरो । अमा हयथ' अमा बेदर हयथ'बा दाउ बेदर होजायो बेबायदि। बिदिनो आरो।
औ नोंथाङा जानानै मोजां मोनो ना नोंथां?
जानो मोजां मोना । नारजिखौ । औ एसे खमै जायो।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ । बेखिनि आवनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ ।